नोंथाङालाय
आङो नै दासो ओंखाम जाखांनानै जिरायनानै दं आरोखि
अह मा ओंख्रि जाखांखोमोन नोंथां
जोंनिया अनलाजों दाउसोमोन
औ मोजाङानोथ' जोबोद गोथाव माथो।
औ औ नोंथां नोंस्रालाय।
ओ जोंनिया माबासोमोन नोंथां। अमा बेदरजों आलुसोमोन ओमफ्राय दालि संगासिनो दं।
एह
माने जाथ'वाखै आरो ना। संगासिनोसो दं मोनजाथ'वाखै औ औ। अ नोंथांनिया खबरफ्रालाय बोरै सोलिगासिनो दं दासान्दि
दासान्दिलाय खबरफोरा मोजाङानो गसायनि अननायावहाय रायजो जानायफोराव। थिगैनो सलिायगासिनो रांखावरियावबो थिगैनो बिदिनो रायजो सलि जानायफोरावहाय थिगैनो सोलिगासिनो आरोखि
अ मोजांनि बाथ्रा बेफोरबायदिनो मोजां माने जों थांना थासानोदियाव बेफोरबायदिनो मोजां सोलिनानै थानो हानांगौ नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां नोंनालाय बोरै खबरफ्रालाय
औ आंनियाबो मोजाङानो बेफोरबायदिथ' बांद्राय दुखु दाहा टेनसन लाबाबोथ' जोङो जाया नङा होमबा? औ जोंनि थांना थासान्दियाव बेफोरबायदिजों जों दुखु दाहाफोरखौ साइड दोननानै ब्ला इगनर खामनानै जोङो माने थांना थानायावहाय बेफोरबायदि मिनि खुसि थानांगौ जायो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां
औ नोंथाङा दा बे समावहाय फ्रि ना नोंथां?
औ नोंथां
अ नोंथाङा फ्रिब्ला जों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां आं बेफोरबायदि आयदानि सायाव सावरायनो जोबोर मोजां मोनो
औ नोंथांबा बे आयदायानो जाहैबाय माने देंखो आरो देंखो होनब्लाथ' नोंथाङा मिथिखागौ जानो हागौ औ जों बेफोरबायदिनो माने गुबुन गुबुन आगजु बा बर'फोरा गुबुन गुबुन रोखोमनि मुवा बेसाद आगजु बाहायनानै बेफोरबायदि जों मिलुदो एबा मिलौहाब देंखो बोनानै बा
औ
औ बेफोरबायदिनो गाव गावनि रोंगौथि थानाय बा बेफोरबायदिनो मिलौ दो गारांजों देंखो बोनानै जों मेथाइ मिउजिक दिहुननाय बेफोर खौ जों मिथिखायो नङा होमबा बेखौ नों थाङा बेफोरबायदिनि सायावहाय मा मा मिथिगौ बा मा मा मिथियो बेफोरनि बागै एसे देंखोनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन जोंहा देंखो बुङोब्लाथ' गोबां बिदिनो दामज्रुफोरजों माखासे बिदिनो दामज्रुफोरजों बेबायदि मिलौदो देंखो बोनो हायो आरोखि जेरै जोंहा खामनि देंखो सेरजानि देंखो सिफुंनि देंखो गोबां नै बेफोरबायदि दामजुफोरजों खाम जथा सेरजा सिफुं बायदिसिना जोंहा बर'फोरनि मादाव गोबां दामजुफोर दङ' नैबेफोरनिफ्राय गोबां बिदिनो मिलोबलो देंखो बोनानै जोंहा बिदिनो गान रोजाबनाय बेफोरबायदि खौ नुनो मोनो आरोखि जोंहा जेरै बैसागु दमासि फोरावहाय गोबां बिदिनो सेंग्रा सिखला एदावलायनायनि आर बिदिनो देंखो बोनानै जोंहा बेफोरबायदिनो सेंग्रा सिख्ला एदावलायनायनि देंखोजो देंखो बोनानै एदावलायनायखौ जों नुनो मोनो आरोखि मागो दमासि फोराव बैसागुफोरावहाय आरो बिदिनो बिबोनां एदावनाय बिदिनो सेंग्रा सिख्लानि एदावलायनाय बायदिसिना बेफोरबायदि देंखो बोनानै बेफोरबायदि दामजुजोंहाय देंखो बोनानै जों हायो एदावलायनायखौ जों हायो नुनो मोनना नुनो मोनो आरो लावखार गथ'नि सिफुंनि देंखोजों गोबां बिदिनो जोंहा खोलो खोलो दुब्लियावहाय सिफुं सुनायजों जोंहा बि बार बारनायजों मिलुदो देंखो बोनायजों जों जोंनि गोसोआ सुग्लायबोनायखौ जों नुनो हायो आरोखि जे देंखो बोनानै जोंहा बेफोरबायदिनो जोंनि गोसोआ दुखु दाहा थाब्लाबो बाव हाबलायनाय बेबायदि जानाय जों देंखोनि गेजेरजों देंखोनि गोदै गारां जों बोनायखौहाय जों नुनो मोनो आरोखि नङा होनब्ला
औ नंगौ
औ जोंहा बिदिनो गोबां बिदिनो रोजाबगिरिफोर ओंखारबाय बा सिंगारफोर ओंखारबाय जोंहा बेफोरबायदिनो जोंनि जे बर'नि मादावनो गोबां जोंनि दामजुफोरजों दामजुफोरखौ लानानै बे बिदिनो मिलौदो देंखो बोनानै जोंहा बेफोरबायदि दाम-दामग्रा देग्रा बा दामजुफोरजोंहाय बेफोरबायदि मिलुद देंखोजों गान रोजाबनाय बेफोरखौ जोंहा नुनो मोनसै आरोखि। जे जोंहाबो बेफोरबायदिनो मिथिंगानि समायना बेफोरबायदि बार बारनाय गोलो जे गरम बोथोराव जोंहा बेबायदिनो जोंहा गोदोनि आबै आबौ बुंनाय मथेब्ला सि फुं सुयोब्ला बार बारो होननायखौ जों खोनानो मोनो बा मोनथिनो मोनो। बिदिनो सिफुं सुनानै गोबां बिदिनो बारखौ लिंहरनायखौ नुनो मोन हायो आरोखि। जि नङा होनब्ला?
औ नोंगौ।
औ मिलौदो देंखो बोनानै जे सिफुंनि रोंसारथिजोंहाय बेबायदिनो खोलो खोलो बार बारनायजों जोंहा सिफुंनि रिंसारथिजोंहाय जोंहा मिलौदो देंखोजोंहाय बेबायदिनो जोङो साथाम साब्रैबा बिदिनो जोंहा हानजा हानजा जिरायनानै बिदिनो दामज्रुफोर लानानै जोंहा गोबां बिदिनो मिलौदो देंखो बोनानै गरम बोथाराव जोहा बिदिनो सम बारहोनायखौ जों नुनो मोन नुनो मोननो हायो आरोखि आथिखालि बेफोरबायदि बांद्राय दामजुफोरखौ बाहायनाय जाला जोंहा बे गोनोखिनि जुगावहाय जोंहा जे जानबुंजोंसो बाहायनायखौ बां सिन नुनो मोनसै आरोखि जे जोंहा जामबुंनि दारैसो बेफोरबायदि देंखोफोरखौहाय खोनासंनायखौ जों नुनो मोनसै। जे बेफोरबायदि रेडिमेड थानाय बा बेफोरबायदि जोंहा रेकर्डिं नैबेफोरफोरखौसो जों। खोनासंनायखौ जों नुनो मोनसै आरो जे गावनि। खुगाजों बोनाय देंखो। बेफोरजों जों रंजानायखौ आथिखालाव बांद्राय नुनो मोनला जे गुबुन देंखो बोखानाय थानाय बा रेकर्ड खालामनानै था थाखानाय नैबेफोरजोंसो रंजानायखौ जोङो आथिखालाव नुनो मोनसै आरो। जोङो गाव जोङो गाव देंखो बोनो हायोब्लाथ' जोबोर गोजोनथाव बाथ्रा। मानोना जोंहा देंखोजों जोंनि गोसोखौ सुग्लाय होनो हायो। बा जों गुबुनखौबो बेफोरबायदि दामज्रुफोरजों बाहायनानै देंखो गोबां बिदिनो मिलौदो देंखो बोनानै जोंहा गुबुननोबो बिदिनो खोनासंहोनो हायो बा गुबुनाबो नोंनि दें खो बोनायखौ खोनासंनानै बेबो दामजुफोर बाहायनो लुबैगोन। जों बेफोरबायदिखौ बाहायदावब्ला जोंहा बिदिनो ओ फिरि फिरि फिरि फिरि बेफोरबायदि सलिनायखौ जों नुनो मोनो। आरोखि। नोंथाङाबो नैबेफोरबायदि मिलौदो देंखोनि बागै फंनैसो बुंनो सानदोंब्ला बुंनो हागोन।
औ नोंथां जोंहाथ' देंखो होननानै मिन्थि बुङोब्ला माने बेफोरबायदिनो गुबुन गुबुन आगजु एबा मुवा बेसाद दा जेरै बर'फ्रा खाम, जथा, सिफुं, सेरजा बेफोरखौ बाहायो नङा होमबा। बेफोरखौ बाहायनायजों लोगो सेे जा बेफोरनिफ्राय बा बे आगजुफोरनिफ्राय सोदोब ओंखारो बे सोदोबफोरखौ जोङो माने देंखोजों लोगोसे बा सोरनिबा खुगानिफ्राय ओंखारनाय राव सोदोब बैफोरजों जोङो माने मेथाइ महरै रोजाबनानै बा बै आगजुफोरनि सोदोबजों लोगोसे माने रोजाबनानै खननाय बेफोरखौ जों देंखो होनना‌ मिन्थियो नङा होमबा नोंथां।
औ नोंथां।
औ बेफोरबायदिनो बर'फ्रा गुबुन गुबुन आगजु मुवा बेसाद बाहायनानै बेफोरबायदिनो। ओ गाव गावनि रोंगौथि थानाय एबा रोंनाय बेफोरबायदिनो गावनि गारांजों गावनि मिलौदो गारांजों बे। बेफोरबायदिनो। मालायफोरनि सिगाङाव जा रोजाबनानै दिन्थियो बेफोरखौनो जों देंखो होननानै मिथियो।
ए
नङा होमबा औ जेरै बैसागु बोथोर आरो बेफोर। बेफोरबायदिनो बर'फोरनि गुबुन गुबुन बिथिङावहाय जानाय फोरबो फालिथाय। बैफोर समावहाय जों माने बेफोरबायदि आगजुजों बा। खुगाजों खननाय मेथाइ बेफोरखौ खोनासंनानै जों जोबोद मोजां मोनो आरो। बेफोरनि जोंनि दोरोङारिखौ। गोदोनिफ्राय सोलिबोनाय बर'नि माने ट्रेडिसनेल आरो नङा होमबा। जेराव जोङो बैसागु बोथोराव। फोरावथ' बर'फोरा गाव गावनि गाननाय जोमनाय। बेफोरबायदिनिया ट्रेडिसन। ड्रेसखौ गाननानै गाव गोदोनिफ्राय सोलिबोनाय। खुगा मेथाइ बेफोरखौ जोङो खननानै बा बैफोर। आगजुफोरखौ बाहायनानै जोङो मिलौदो मेथाइ रोजाबनानै जोङो बेफोरबायदिनो। बैसागु फोरबो बर'फोरनि फोरबोफोरखौ रंजायो नङा होमबा।
औ नोंथां।
औ देंखो होनोब्लाथ' जोंहा बेफोरबायदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि देंखो खोथायो जेरै जोंहा नोंथाङा बुंलांनाय बायदि लावखारफोरनि देंखो एबा बैसागु मेथाइ देंखो आदो बेफोरबायदिनो जोंहा दुख दुखु दाहायावहाय खोनासंनो थाखाय ओ गुबुन गुबुन मानसिफोरा बेफोरबायदि बिदिनो रोंगौथि थानायफ्रा माने दुखु दाहायाव खोनासंनाय गुबुन गुबुन रोखोमनि रंजानाय बोथोराव रंजानाय मेथाइ बेफोरबायदि रुजुनानै जोंनो खोन होबोनाय एबा खोनोनाय गोदोनिफ्राय जों नुनो मोनगासिनो दं जेराव जोंखौ जोबोद मदद खालामो नङा होमबा नोंथां जोङो जेब्ला मिउजिक एबा देंखो मेथाइफोरखौ जों खोनासङोब्ला जोङो गावनि गोसोखौ एबा गावनि गोसोखौ बोदोर एबा रंजानाय बेफोरबायदि गुबुन गुबुन ओ रोखोमाव मानसिखौ माने थाजिम खालामनो हायो आरो ओ बेफोरबायदिनो देंखोनि पावार एबा देंखो आ जोबोद मिलौदो एबा गोहोगोरा एबा गोहो गोनां होननानै जों बुंनो हायो नङा होमबा
औ नोंथां
औ बेफोरबो जोंनि थाखाय मोनसे गोनांथि बा जोङो दानि सोलिबाय थानाय मुगायावथ' बेफोरबायदिनो गुबुन गुबुन बिथिङाव गुबुन गुबुन रोखोमनि बेफोरबायदि देंखो बाहायनानै मेथाइ खननानै
औ
गोसो बोथोर खालामनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो जों खोनासंनानै जोबोद मोजां मोनो आरो बेफोरबायदिनो जों दावगाबोबाय थानायखौ जों नुनो मोनगासिनो दं आरो बेफोरबायदिनो दावगालांनांगौ जेरै जोंनि मुद एबा जोंनि गोसो जोंनि बिखा जोङो जेब्ला मेथाइ खोनासङो अब्ला जोङो जोबोद गोजोननाय मोनो नङा होमबा नों
औ नंगौ नोंथां
औ दुखु जायोब्लाथ' जों दुखुनि मेथाइ खोनासंब्ला आरोबाव दुखु जायो बेफोरबायदिनो जोबोद माने मेथाइावहाय गोथौ बिदि ओंथिफोर सोनानै माने रोंगौथि गोनां सुबुंफोरा बैफोरखौ माने मिलौदो आरो गोख्रों माने ओ देंखोजों सरजाबफानानै जोंखौ माने गोसोखौ गलि होनो हानाय बेफोरबायदि पावार गोहो थायो आरो देंखोआवहाय नङा होमबा औ औ देंखो होनोब्लाथ' जों बेफोरबायदिनो जों खुगाजों खननायखौल' मिथिया बेफोरबायदिनो जोङो गुबुन गुबुन रोखोमनि दामजु फोरखौ बाहायनानैबो जोङो मोनसे मिलौहाब देंखो एबा खुगाजों खननानै जों मोननायखौ जों मिथियो नङा होमब नों
औ नंगौ नोंथां
औ बेफोरबायदिनो नोंथांजों देंखोनि बागै सावरायनानै जोबोद मोजां मोनदों आरो इयुनावबो बेफोरबायदि जों सावरायनो मोनगोन होननानै आसा थाबाय आरो नों थां नोंथाङा मा सानो?
औ आंबो बिदिनो थ जोंहा समाबो जाबाय नालाय नोंथांजों आंबो रायज्लायनानै बेफोरबायदि देंखोनि बागै सावरायनानै जोबोर गोजोननाय मोन्दों जे बेफोरबायदि जोंहा देंखोजों माबोरै सुरबोनो हायो म माब्रैफोर नोंथांजों बेफोर बाथ्राफोरखौहाय सावरायनानै जोंहा आङो जोबोर गोजोननाय मोनदों आरो औ जोंहा समाबो ज जाबाय नामालाय नोंथां जोंहा इयुनाव सावरायबावनोसै बेफोरबायदि सम मोनोब्ला नै बेफोरबाय बेफोरनि बागैहाय ना मा होनो नोंथां?
औ नंगौ देंखोनि बागै नोंथाङाबो जा एसे एनै फोरमायना होबाय जा गाव साननाय हनाय एबा रोंगौथि थानायखौ नोंथाङा आंनिसिम बेफोरबायदि मोजाङै ओ फोरमायनानै होबाय नोंथांनि बेफोरबायदि फोरमायनायखौ खोनासंनानै जोबोद मोजां मोनदों आरो नोंथांनावबो बेफोरबायदिनो देंखोनि बागै रोंगौथि थानायखौ जोबोद मोजां मोनदों आरो नुनानै एबा नोंथाङा जा फोरमायबाय बेखौ खोनानानै र' नोंथां नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय बेफोरबायदि मोजाङै मोजां फोरमायना होनायनि थाखाय देंखोनि बागै एसियान
औ दे अब्लालाय नोंथां